खोनादोंना?
ओ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा बबेनि?
औ आङो तामुलपुर डिसट्रिकनि।
अ खबरा औ आं गह'पुरनि।
अ अ
खबरफोरा बावग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथांनिसिमबो नोंथांनि खबरा मोजाङैनो दंथयोना? औ मोजाङैनो दङदे नोंथां। आंनाबो बिदिनो दङ
अ
आरो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं? आथिखालाव आं। आङो फरायनाय फरायनायावनो दंथयो एगजाम होनो थाखाय दा फरायगासिनो आङो।
आतसा। माने औ आंनाथ बुंनो थांबा मा होनो स्कुुलिं बा बै डिग्रि कलेज बेबायदि फरायनाया जोबबाय दा।
अ
गुबुन मोन मोनसे कर्स लागासिनो दं।
अ दा होनबा जोङो गुबै आयदायाव थांदिनो नामा?
औ नोंथां रायलाय जागोन दे।
रायलाय जागोन दे। नोंथाङा गोदोनिफ्राय लानानै दिनै सिबाङाव मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो बिगियान आयदाखौ लानानै? ओ जों गोदोनिफ्राय नायोबाथ' आथिखालनि थासारिया गोदोनि थासारिजों गोबां सोलायबाय औ। जोङो ओ गुबै सोलनाय होननानै बुङोबा ओ टेक्न'लजिनि औ ओ बुंनाय जोङो जेरैबायदि आगोल जोङो उन्दै उन्दैबा माने नख'रफोराव मबेइलबो नुनो मोनामोन उम बेनि अनगायै आरो गारि मथर नुनो मोनामोन।
मोब्लिब नुनो मोनामोन माखासे बेबायदिनो जों जायफोरखो आथिखालनि जुगाव नुनो मोनदों।
नोंगौ नुनो मोनदों उम बेबायदि माने टेक्नलजिखौ नुनो मोनाखैमोन उम जों जेब्ला उन्दै सममोन। औ बै समाव बेबादि जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय दानि दिनाव जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों। औ आ नोंथांनि बादिब्ला ओ आं खायसेखौ एड खालामनो हायाखै। गोसोआव फैजोबाखै माने औ ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना खायसे खायसे आं थालांनाय बाथ्राफोरखौ बुंनो माने जोंनि गामि ओनसोलफोरावथ अनेख सोलायनाय फैबाय। गोदो समाव मोब्लिबनि बिराद आंखालाव गोबां खोमसि खोमला थानानै बिराद खस्थ' राहायै जिउ खुङो बो नांगौ गोनां जादोंमोन आरो औ आरो बिदिनो मानसिनि गारि मथर फैनायनि जाहोनाव हान हान्था मेला दावबायनाय आरिया जोबोद मोजां जानानै फैबाय। दसे सुमनि यावनो मोनहैनो हानाय जाबाय।
आरो मानसिनि थानाय जानाय लोंनाय मानसिनि साफ्रोमबोनि जिउआव गोबां बिगियाननि जोहै गोबां जौगानाय जाबाय आरो मानसिनि थानाय जानाय गासिबो मोजांनि सायाव मोजांसिन जाबाय होननानै दा बिगियाननि हेफाजाबै जाबाय बेफोर गासैबो जाबाय होननानै जों हमदांनो हायो आरो।
थारैनो जों गोदोनि दिनाव ओ नुनो मोनोमोन जे गोलोम बोथोरनि दिनाव जोङो बै मा होनो गयनि-
अ' अ' उम औ।
बायदि
उम उम उम दा नोंथांनि गामियाव माबायदि गोदोनिफ्राय दिनैसिमहालागै माबायदि सोलायनाय फैदों बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
थारैनो नोंथां गिबियाव बुंनो थाङोबा जोंनि गामियावबो गोदो जों उन्दै उन्दैबा कारेेनट
कारेन गैया
आरो गारि गुरा गैयामोन गामियाव
ओम उम। उम
ओ बेबायदिनो माखासे बिथिङाव गोग्लैसोनायमोन आरो नाथाय दिनैनि नि दिनाव नुनो मोनो जोङो माखासे सोलायनाय फैबाय आरो खि।
गामियाव बा जायगाफोराव बैगियाननि बिगियाननि जोहै आबादनि सायाव माबायदि सोलायनाय नुनो मोनखो?
थारैनो नोंथां गोदोथ बोथोरनि सायावनो सोनारोमोन नाथाय आथिखालाव गभमेन्ट फोरनि स्किम बै
औ। उम। औ बेफोरनि खाबुखौ मोननो हादों औ बेनि अनगायैबो जोङो बै ओ अखा गैयाब्लाबो उ मेसिनफोरजों दों दै सारानानै
खो मावनो हानाय बे मोनसे थासारिया ब
बे मोनसे थासारिया फैदों आरोखि औ जौगानाय फैदों ना? बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायाव गोबां जायगायावनो फ्राय बाहायबाय होननानै बुंनो हायो थेवबो जोंनि आबाद मावनाया इमान गोजौआव दावखोदों होननानै आं साना आरो। दाना बेफोरनि सुबिदाफ्राय इमान गोजौ थाखोसिम थाखोनि नङा होनना बुंनो हायो आरो
औ।
गोदो जाबायदि जाबायदि आदबखौ लानानै मावदोंमोन दाबो बेबायदि आदबखौनो एसे मावनाय नुयो।
औ।
उम नोंथांमोनथिं आबादफोरखौ बोथोरनि सायाव सोनारनानै मावनाय जायोना? औ बोथोरनि सायावनो मावनाय जायो।
अ अ
माने बे ओ आथिखालावथ टेक्नलजिया जौगाबाय नालाय औ दा बे टेक्नलजिखौ ओ आबाद बिथिङाव गोबाङै बाहायनाय जायाखै गोबां बाहायनाय जादों होननानैबो बुंजोबनो हाया। मानोना बांसिन माखासे बुजिनो रोङै लेखा रोङैफोरनि सायाव सोनारनानै फ्रायानो बेफोर आदबखौ बाहायनो हायाखै माने रोङाखै होनना बुंनो हायो आरो दों
ओ नोंथां मोननिथिं
ओ टाउन सहरफोरबायदि ओ जागाफोरनि बिबाङा बांबायना? ना गामियारि ओनसोला बांद्राय दं? टाउन सहरनिफ्राय जोंखै गामियारि ओनसोला बांसिन होननानै नै बुंनो हायो आरो मानोना टाउना जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय गोबां गोजान गोजानावसो दङो। फ्राय गोबां गोज गोजानैसो मोनसे बा मोननै नुनो मोनो आरो जोङो जोंनि जायगायाव
थारैनो
आ औ
औ आथ थिखालाव जोङो टेक्नलजिनि जोहै ओ माखासे खामानिया गोरलै जा फैदों जेरैबायदि जोङो दा आं नोंथांजों कल रायज्लायनायाबो मोनसे टेक्नलजि जौगानायनि थाखाय जोङो गोजान जायगायाव
जान जायगायाव थानायबाबो सानैजों रायलायनो हादों बे मोनसे टेक्नलजिनि खाबु बेनि अनगायै जोङो माखासे आ बिथिङाव दङ जेरैबायदि आ मा होनो बेखौ आ हेल्थ।
लानानै
फाय लानानै बा जायखिजाया समाजारि बिथिंनिफ्राय लानानै उम गासैबो जिगावनो जोङो बै टेक्नलजिखौ बाहायनो हायो आरोखि नोंथाङा आथिखालनि हान्थामेला थांलाय फैलाय राहानि सायाव आथिखालनि बिगियानारिया माबायदि हेफाजाब होनायखौ फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
थारे नो थार नो थार
जोङो गोदोनि दिनाव नायनो थाङोमोनब्ला माने बै हान्थाामेलानि दिगाव औ आ
मैसो गारिफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन जाय माने दाबसे जायगानि
दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो माने गोबाव समनि गोनांथि जायोमोन औ बेनि अनगायै आरो खायसे खायसेयाथ थाबायनाबो थाङोमोन।
आ नाथाय दानि दिनाव जों नुनो मोनो ओ
दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय औ गारि मथर आरो गावारि
माने पार्सनेल
उम औ गारि बाहायनायखौ नुनो मोनो। बे माने बे मोनसे गोबां सोलायनाय लाबोदों आरोखि बे गारि बाहायनाया माने गोदोनिजों रुजुनानै नायब्ला जों नुनो मोनो समफोरा माने खम समनि गेजेराव जोङो जायगा दावबायनो हायो। बे मोनसे हान्थामेलानि ओ साबसिन राहा जादों माने बेनि औ अनगायै जोङो बै माल माथा रागानायनि बेलायावबो जों बुंनो हायो गोदो जोङो जाय बे गारिखौ बाहायोमोन।
बेफोर माने गोबाव समनि गोनांथि जायोमोन आरोखि नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो जे गुबुन गुबुन हान्थामेला राहानि गेजेरजों जोङो ओ दाबसे ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे
गुबुन दाबसे जायगासिम गोरलै गाहाय गोरलैयैनो जोङो लांनो हायो जोङो ओ समफोराबो खम लायो दा बे बिथिङाव नोंथाङा गुबुन माबाफोर सरजाबनो दोङो ना? बुंनो थाङोब्लाथ' गासैबो बिथिङावनो जोंनि बिगियाना जोंखौ गोबां सोलायनानै लाबोबाय आरो गोबां मदद होबाय होननानै जों बुंनो हायो माने मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो आजिखालिनि बिगियाननिफ्राय गोबां मदद मोनो होननानै जों बुंनो हायो आरो।
थारै बे जोंनि बेबो जोंखौ नागारनो हाया जोंबो बिगियानखौ नागारनो हाया होननानै बुंनो हानाय जाबाय आरो ना थारैनो उम अ नोंथां होनबा एसेयावनोसै। दिनैनि रायलायनायखौ एसेयाव फोजोबनोसै नामा
औ नोंथां दे अब्लालाय बिदिबा
औ दे